नोंथा नोंथाङा मोजाङै दंना औ नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा मावनानै दङ?
आङो दा नोंथां ओरैनो दा माइनि बोथोर नालाय माइ गायनायनि सोमोन्दै एसे बेखौनो बारान्दायाव जिरायनानै सान
औ नोंथाङा माइ गायनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। माइखौ आं जिहेथु गायो आं बेनि सोमोन्दै एसे गियान दङआरो नोंथांनो आं फोरमायना होलांदिनि बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो ओ गिबि गिबियावनो जोङो माइ गायनोब्ला मा खालामनांगौ खोथियाखौ रेदि खालामनानै ला लानांगौ जायो दा बे खोथिया रेडि खालामनायाव जोंहा मा खालामनांगौ खोथियाखौ बस्थायाव सोनानै बे सिगांनि माइखौ आरो बस्थायाव सोनानै बेखौ दैयाव सो सोमनानै दोननांगौ हरसेफोर सोमनानै दोनबानो जायो हर सेबा हरसे ओमफ्राय आदा सान बेबायदि सोमनानै दोनबानो जायो दा बेखौ जोङो सोमनानै दोननानै एसे गाजा बेरनायबायदि नुबा बेखौ ओ न'सिंफ्राव ओ बस बस्थायावबा ओरैनो जोङो गोदोनि ओ गोदोनि बायदि हिसाबै जोङो थास' बिलाइफोरखौ बनानै बा थालिर बिलाइफोर खौ बनानै बेयाव माइखौ फेनलानानै दोननाय जायो ओमफ्राय बेखौ खोबफिननानै दोनो दा खोबनानै दोननानै आं मा खालामो बेखौ एसे गाजा बेरहोयो आरो गाजा बेरहोनानै दानिया बेखौ दुब्लियाव बे खनसे खननैसो हालेवनाय बे हालौनाय हायाव बेखौ फोनाय जायो फोनानै जोङो खोथियानि खोथियाखौ रेडि खालाम खालामनानै लानाय जायो खोथिया जेब्लानाखि एसे गोजौ गोजौ जागोन हान्थुसेसो जाबोगोन हेलाबा जोङो बेखौ फुनाय जायो फुनानै दोननानै ओमफ्राय जोंहा बेखौ गायफिननो थाखाय हाखौ रेडि खालामनांगौ जायो दा हा रेडि खालामनाया जोंनिया ओरैबायदि हाबाया सिगां सिगां जोङो हाखौ खारायग्रोनांगौ खारायग्रोनाया जाहाथे बे हाग्रा ओमफ्राय माबा माबि फिसा फिसौ बिदिनो लाइफांफोर रज'नानै थानायफोरखौ फोथैग्रोनाय जायो लोगोसे जोंहा बेहायनो मा खालामबावनो हाबावो बे ओ थाब थाब दै जामनो नागिरो ओरैनो हालुवा मुवा दोनबाय थायोब्ला दा बे दैखौ लाखिनो थाखाय जोङो खारायग्रोनांगौ जायो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो गेजेराव मा बर' होबावनांगौ जायो जोंहा बेयो गोदोनि आदब आरो गोदोनि आदबजोंनो जों दाबो गायनाय जायो ओ हाया बुरजा जायोब्ला जोङो ट्रेक्टरफोर होनानै गायो खननैसो हालौवनानैनो गायनो हायो दा गोदोनि आदबजों आङो गायो दाबो गोदोनि आदबा दा खारायनायजो
दसे साननैसो दोनबावनानै बेखौ आरो बर' होफिनो आरो बर' होनाया ओरैबायदि बे गेजेरनि
हारायनायनि उनाव मोननसे हालवफैबावनाय
बे खनसे हालेफिनबावनायाव जोंना जिनाखि बे हाग्राफोरा एवखुजाबाय अबेबाफोर एवखु जायै दंब्ला बे बर' होनायाव आरामसे एवखु जाफिनबावो आरो दा माखासे हाग्रा आरिफोर दंबा बेखौ जों एसे साइद खालामनानै दोननाय जायो ओ साइद खालामनानै दोननानै ओ बेखौ आराम हाखौ ओ दुफु दुफु हालेवनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बे हालौवनायखौ बिनि थाखायनो खालामनांगौ जा जायो जाहाथे दैया बेयाव बे दुब्लियाव मोजाङै मोजां थानो हायो दैया जुदि दैयानो थायाब्ला नोङो दडाइरेक्ट ओ ओरैनो गायनानैल' दोनबा दैया थानाय नङाबो जानांगौ मानो होनबा बेयाव मोनसे साइन्सनि मोनसे सोदोब दङ जेनेबा इंलिसाव बुङोब्ला ओ केपिलारि इफेक्ट होननाय जायो बेनि गेजेरजों दैखौ थाब थाब हाया सोब नानै लाङो आरो दा बै एफेक्टखौ खमायहोनो था खाय जोङो मा खालामनांगौ जों हालौवनानै बेखौ जोङो सिफायनांगौ जायो हाखौ जाहाथे दैया सिङाव हाबलांनाया थाब थाब जोबनो हाया बा सिङाव हाबलां बिनि थाखाय जोङो हालेव बे बर' होनाय होनो जों बेखौ गेजेराव हालौनायखौ बेखौ खालामनानै लानांगौ जायो आरो नोंथां ओफ्राय बेनि उनाव जोङो मा जेब्लानाखि जोङो खोथिया रेडि जाबाय हान्थुसे जा
फुग्रोनानै लाबाय।
फुनानै लानानै आरामसे ओमफ्राय दुब्लियाबो बर' होखांखानि उनाव मा खालामो गायनो रेडि जाथारबाथाय जोङो खनसे सामार होफिननानै बेयाव गायनाय जायो सामारा ओरैनो बे हाया अलरेडि बे बर' होनानै दु फु जाग्रोखायो। बिनि उनाव बर'आव जोङो खनसे आरो हालेवस्रोबावनानै बेहाय आराम मै होनानै बेखौ आराम समान हा खालामनानै बेहाय गायनाय जायो आरो नोंथां दा ओ बै खोथिया जिनाखि फुनानै दोननाय दं। बेखौ लाबोनानै ओं दब्लाय हिसाबाव मोनबैसे खोथिया आखा जागोन बा मोनबैसे खोथियानि बान्दोला जागोन बेखौ जोङो राननानै दोननाय जायो। राननानै दोननानै आरामनो बेखौ ओ जोङो न'आवनो न'निनो गोजा गायनो हास्लाबाबा जोङो खामला बा हाजिरा लानांगौ जायो। दानि जुगावथ' खामलाबा हाजिरानि दामानो जोबोद थांबाय नोंथां ओरैनो जोंनि एरियायाव ओरैनो बाजौ लायो सासेयाव
बेबायदि
लोगोसे बेजों जाहोनाय लोंहोनाय खरस दं आरो दा जोङो नोम मेन गायनायाव फैफिनदो नोंथां गायनाया जोङो ओ सामार होबानो हाया बे गायनायनि थाखाय रेडि जानानै फैयो आरो। ओ सामार होना आराम गायबाय गायनानै जोङो ओ गायखांनाय लोगो लोगो मा खालामनांगोन बेयाव दैया मोजाङै हाबदोंना हाबाखै बबे साइडजों दै थानांगौ। बबे साइद जों दै थानाङा बेखौ जोङो अखानायै नायहैफिननाय जायो। बा जोङो नोजोर हो-होबाय थानाय जायो फिथाइ मोनागौ मानि बेबायदि खालामनाय जायो नोंथां। दा जेब्लानाखि माइ बिबार जागोन हेलाबा जोंहा गाहायाव एसे ओ ओ दैखौ मोजाङै बोहैहो बाय थानांगौ जायो बेबायदि आरो नोंथां। दा बेबायदिनो नोंथाङा माइआ मो फिथाइआ मोजां जाबोनो हायो।
औ आं नों थाङा आबाद मावनानै दङ आबाद फोरनि गेजेराव गुबै जथाइ आबादखौनो आङो मावनानै दङ।
अ नोंथाङा जथाय आबाद मावो होमबालाय औ नोंथाङा आंनो एसे जथाय आबादनि सोमोन्दै एसे खोन्थानो हागोन नामा जिहेथु आं जथाइ आबादनि सोमोन्दै बारा नलेज गैया।
औ नोंथां आं फोरमायनो हागोन दा जथाइ आबादनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानबाय जथाइ आबादखौ खालामनाय नि ओंथियानो जाबाय मोनसे दौब्लायसे हायाव गोबां बिबांनि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर मावनायखौनो फोरमायनाय जायो। जेरै हमनानै लादो। बिगासे हायाव बेहाय गय बिफांबो थानो हागौ खान्थाल बेबायदिनो थालिर एबा गयजों लोगोसे फाथै एबा कक'वा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि फसल गायदेरनाय बेखौनो फोरमायनाय जायो। दा गुबैयै आङो आंनि हायाव गय बागानाव आङो फाथै होयो बेजों लोगोसे खख'आ आरो मैथ्रु आरो बेनि अनगायैबो फख्रि दङ बे फख्रिनि सेराव आङो थालिर गायो हालदै आरो नालें- नालेंखर बेखौबो गायो। दा बेफोरो जोबोद मुलाम्फा गोनां जायो मानो होनोब्ला आङो बैफोरखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो। बोसोरनि मोनफ्रोमबो समावनो एबा मोनफ्रोमबो दानावनो रांखौ दिहुनबाय थानो हायो मानो होनोब्ला बिसोरो मोनफ्रोमबो दानावनो गुबुन गुबुन दानाव गुबुन गुबुन रोखोमै एबा फिथाइफोर होनो हायो। जेरै गयखौ मोनसे समाव मोनो। बेबादिनो फाथैखौ गोबां समावनो एबा बोसोरफ्रोमबो मोनबाय थानाय जायो। बेबादिनो नारें फिथाइफोरखौ मोनबाय थानाय जायो।
बेफोरबादिनो
बिगासे हायावनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि फसलफोरखौ मावोब्ला जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। बेजों लोगोसे न'खरनि रांखान्थियारि राहायाबो जौगासारनो हायो। दा जोङो बैफोर फसलखौ गायनो सानोब्ला जोङो खम बिबांनि हा थायोब्लाबो मोजां खम बिबांनि हायावनो जोङो मोननै मोनथाम रोखोमनि आबाद मावनो हायो। बेबायदि आबाद मावनायनि ओंथियानो जाबाय जे बिगासे हायानो बिगाब्रै बिगा बा हाजों समान रां आरजिहोनो हायो नोंथां अब्ला बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जायो। मानो होनोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे मानसिनि थाखाय नांनाय हा बियो बाङा बेनि थाखाय बे जथाइ आबाद मावनाय खान्थिया जोबोरैनो गोहोम गोनां। जथाइ आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो सोलिलांनो हायो। दानि मुगायाव जोङो साख्रि बाख्रि बेबायदि मोननायनि बेबायदि आंखाल जाबोबाय बेनि थाखायनो जोङो आबाद मावनायाव जोङो जिउ खांनाय राहाखौ लायोब्ला बे जथाइ आबाद मावनायखौ लाथारनो गोनां जायो। बे जथाइ आबाद मावनायजोंनो सासे सुबुङा जिउ राहाखौ दालांनो हायो। आरो बेबायदिनो बे जथाइ आबादनि सायावनो गुबुन गुबुन रोखोमनि नायबिजिरनायफोर खालामलांनो हायो बे जथाइ आबाद मावनायनि मोनसे थाखो हिसाबै बेहाय माखासे जिब जुनार फिसिनाय खालामनो हायो। बे जिब जुनारनिफ्राय मोननाय रां एबा बेखौ फाननानै मोननाय रांफोरजोंनो जोङो गुबुन गुबुन रो खोमनि जौगाखांनाय खामानि मावनो हायो जेरै बे जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों जिब जुनारनिफ्राय मोननाय हासार फोरखौ जोङो आबादफ्राव बाहायनो हायो। अब्ला हासारनि थाखाय बाहायनो गोनां रांखौ जोङो
खमायनो हायो। अब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। बे नि थाखायनो बे जथाय आबाद मावनाया जेरैथिंबो फारफ्रोमथिंबो ओ मुलाम्फा गोनां।
दा जथायाइ आबादनि गेजेराव फिथाइ सामथाइजों लोगोसे माखासे मैगंफोरबो मावफानो हायो मैगं होननानै बुङोब्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं जेरै मैथा मैथ्रु बेफोरजों लोगोसे माखासे मानलाग्रा मैगंफोर बेफोरबो जथाय आबाद मावनायनि थाखाय थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जेरै मैथ्रु बेयो खम जायगायावनो गोबां फिथाइ थायहोनो हायो आरो बेबायदिनो मैथ्रुनि सिङावनो माखासे बै मानलाग्रा लाइफांफोरखौ एबा मैगंफोरखौ बेफोरखौ जोङो मावनानै दिहुननो हायो अब्ला जों बे दखरसे हायावनो जोङो बे आबादफोरखौ मावनो हानाय जायो। बेनि गेजेरजोंनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि फसलफोर मोननो हायो। फिथाइ